खोनाबायना नों
खोनादों नोंथां खौ।
औ गोजोन फुंबिलि।
गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो।
औ औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंं थोंजों बर'नि हारिमुखौ लानानै आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा।
औ नोंथां हागोन नोंथां आखौ सावरायनो हागोन।
ओ जों जों बयबो जेनेबा हारिमु होनबाथ' जों बयबो मि मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां हारिमुवनो जोंनि सिनस्रि आरो हारिमुखौ गारनानै जों मोनसेबो खामानि मावनो हाया नङा होमबा नोंथां जेरै ओ जेरै गंसे न'आ जेरै मुदा गैयाबा संथानानै थानो हाया थिग बिदिनो जों हारिमु गैयाबा अब्ला मोनसे हारियाबो सुंथानानै थानो हाया आरो आरो लोगोसे जोङो जेब्ला नोंनि महरखौ जेब्ला आयनायाव नायगोन अ अब्ला नोंनि महरा जेरै नों आयनायाव नोंनि महरा रोखा फैयो जेब्ला। नोंनिफ्राय ओ माने रेफ्लेक्सन नोंनिफ्राय जाफिनो नङा होमब्ला अब्ला गावनि मोखाङाव नों आयनाखौ नायोब्ला गावनि मोखांजोंनो नों गावखौनो नुफिनगोन थिग बिदिनो हारिमुवाबो जोंनि आयना बायदि आरो। जेरै हारिमुवा होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो हायो जेनेबा हारिमुवा जोंनि दानाय लुनाय गाननाय जोमनायजों लोगोसे जों। जानाय जोंनि थानाय जों बर'फ्रा मा मावनानै जायो बेफोर। गासैखौबो लानानैसो। मोनसे हारिनि हारिमु जायो नङा होमबा जों जुदि बेफोर गासैखौ खौबो जोङो हमथानो हायोब्लासो जोङो मोनसे हारिया बे मुलुगाव थावरिनो हायो आरो। जाय हारिया दिनै हारिमु गैया बे हारिया दिनै जोबस्रांलांनायखौ जोङो नुलांगासिनो। दं नङा होमबा जायफोरा गाननाय जोमनाय ट्रेडिसन गैया जायफोरा मालायनि खसाबखौ गाननानै जिउ खुङो मालायनि ड्रेस आरिफोरखौ गाननानै। जेरै बिथांमोना रायजो जादों बिथांमोनहा ट्रेडिसनेल गान्नाय जोमनाय गैया बिथांमोनहा हारि। बे मुगाया बे हारियानो दिनै जोबस्रांलांदों आरो बे मुलुगनिफ्राय एसे एसे आरो। बेखायनो जों दिनै बर'। हारियाबो जोंहा मोनसे गिदोर हारि हिसाबै जोंहा दानाय लुनाय जोंहा गाव गावनि हारिमु दङ नङा होमबा जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय थिग बिदिनो जोंनि ओ दामनाय देनाय जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेफोरबो मोनफा मोनफा जोंनि बे हारिमुनिनो आयदायाव गोलैयो नङा होमबा नोंथा? जायखौ जोङो बे नैरोजा नैजिबा मायथाइयावबो दिनै बर'नि दामनाय देनाय खाम, जिफुं, जथा, सेरजा बेफोरखौ दिनै जि आइ टेक आव जिनै सोनानै होबाय नङा होमबा नों? औ जायखौ जोंनि। सा सानजा भारताव जखायसेल' थानाय बर' हारियारि जेनेबा हारिमुखौ मोजां मोनो। बिसोरनि हा दामनाय देनायादि खाम, सिफुं, सथा, सेरजा होननानै दिनै बुहुमनि दरबाराव मिथिबाय बेफोरनि थाखाय जों दिनै। ओ बुहुमनि मानसियाव सिनाय जाबाय आरो नङा होमबा दिनै जोङो हारिमु गैयामोन। ब्ला जोंखौ दिनै बर' हारियारि बै दख्लासे रायजोआव रा-रायजो जानानै दङ बेखौ बुहुमाव। मिथिनाय नङामोन नङा दायो आथिखालाव जोंखौ मिथिनो मोनबाय आरो जोंनि गामसा दखना। दख'नाया जेरै आरो लोगोसे जोंनि आर'नाया। बेबो जोंनि जि आइटेक मोनबाय नङा होमबा नोंथां जेरै गोबांनि नायाव दिनै आर'नाइखौ। खौबो जों नुयो दिनै प्रधान मन्त्रिनि बा गाहाय मन्त्रिनि आखायावबो जों दिनै। ओ गोदोनायाव जोंनि बर'नि दानायजों बर'नि आखाइजोंनो दानाय दिनै आर'नाइखौ गो। होननायाव जोङो नुयो आरो बहाबा हादराव बेरायनो थांब्ला बियो मालाबा बियो गाव बर'नि आर'नाइखौ लानानैबो बिथाङा बे प्रग्रामफोराव पार्टिसिपेट खालाम। जायखौ जों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों अब्ला हारिमुखौ मोनसे बुहुमाव मोनसे आगानसे बारायहोदो जोंनि बर' हारिखौ नङा होमब्ला? हारिमुनि गेजेरजों जों जोंनि बर' हारिया एसे गोजौ फारसे दावगाबोदों होननानै जोङो दिनै हमदांनो हायो। अब्ला आं नोंथांनि मोनसे खोथाखौ सोंनो सानबाय नोंथां जों हारिमु होननानै। बुंब्ला जों गासैखौबो हाबसिगौ नङा होनबा नोंथां अब्ला नोंथाङा बेनि एसे फोरमायना होनो हागोन हारिमुखौ जों बोरैहाय हमथानो हायो। हारिमु जानांगौ हारिमु जानांगौब्ला जों बोरैहाय दावगालांनांगौ। नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ नोंथां हागोन। आं बिदिब्ला फोरमायनोसै जेरै नोंथाङा दहाय होनाय बायदि इ हारिमु होनोब्ला जोंनि मोनसे आयना बादि। जाय हारिमुनि गेजेरजों मोनसे हारिनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय मोसानाय मुसुरनाय दानाय लुनाय बेफोर गासैबो सावगारिफोरखौ जोङो बेरखांनाय नुनो मोनो। जेरै जोंनि बर' हारिया मोनसे हारिमु गोनां हारि। जाय हारिया दिनै। ओ दाखालिसो जाना थांनाय जोंना बागुरुम्बा दोहौ। बेनि गेजेरजों दुलाराय मुलुगावनो बर'आ जे मोनसे समायना रमायना मोसानाय ओ मोनसे दोरोङारि मोसा जानाय दङ मोनसे हारि हिसाबै जोंहा ओ सिनायथि मोननो हादों। थिग बेबादिनो जों बेखौहाय ओ माबोरै जोंङो हमथानानै लाखिनो। जोंनि हारिमुखौ जों माबोरै आरोबाव बांसिनै जोंङो गोसार होनो होनोब्ला। जों गावनो गाव एसे ओ हारिमुनि सोमोन्दै गोसो जानाय जानांगोन। मोनसे हारि हिसाबै थांना थानोब्ला जों हारिमुखौ जेब्लायबो लांफानांगौ अब्लासो जोङो हारि हिसाबै ओ थांनानै थाहैनो हागोन थिग बेबादिनो जोंहा ओ आथिखाल समावबो गोबांथार गामि ओनसोलावहाय जोंङो हारिमुनि सायाव जेरै दामनाय देनाय मोसानाय बेफोरखौ फोरोंनो थाखाय। जोंहा वार्कशपफोर लानायखौ नुनो मोनसै। थारैनो बे जोंनि थाखाय जोबोद ओ गोजोनथाव बाथ्रा। बे बिदि खालामोब्लासो जोंङो ओ जोंनि हारिमुखौ जोंङो फोथांनानै लाखिनो हागोन नोंथां। बेजोंनो लोगोसे जोंहा जोंनि हारिमुखौ मुलुग दरबाराव जों बारहोहरनो हागोन। बेबायदिनो जोंङो गावनो गाव हारिमुनि फारसे मोजां मोननाय थानांगोन अब्लासो ओ जोंङो ओ हारिमु हाय ओ गोजौ फारसे लां मोननो हागोन जेरै जोंहा दङ दामनाय देनायनि बेलायाव। खाम सिफुं सेरजा जथा। ओ बिंनि थरखा बेफोरनो जाबाय जोंनि ओ बर'नि हारिमु। नि दामग्रा देग्रा दोरोङारि आइजेंफोर जायखौ जोंङो जियाइ आइ टेक दहाय नोंथाङा होननाय बा बिदि जोंङो मोननो हाबाय ओ बेजोंनो लोगोसे जोंहा गाननाय जोमनाय दङ। गाननाय जोमनायखौबो जोंहा जियाइ टेक मोननो हाबाय जोंनि जोंहादि बर हारियानो मोनसे आंगो गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय मोसानाय मुसुरनाय दङ। ओ बेखौ जोंहा ओ मुलुगनि बिखायाव जोङो दिनै सिनायथि होनो हाबाय। आरो गावनि आंगो ओ हारिनि माखासे आइजें आयलाफोर हिसाबै जोंहा बेफोरखौ सिनायथि हो नो हादों दा आं नोंथांनियाव मोनसे कुइसन सोंबावनो सानदों आथिखालनि हारिमु सिबिनाय आरो जोंनि गोदोनि हारिमु सिबिनाय बेनि सायाव नोंथाङा मा फारागथि नुदों बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ ओ नोंथां नोंथाङा सैथो खोथाखौनो सोंदों। जोंङो गोदोनि हारिमु सिबिनाय होनोब्ला जोंङो। गोदो जोंङो ससियेल मिडियाबो गैयामोन आरो जोंनि बरनि दानाय लुनाय बिदि प्रसार खालामनो हानाय बिदि ससियेल मिडियाबो जौगायाखैमोन। आथिखालाव जोंङो जोंनि ससियेल मिडियाया जौगाबाय नङा होमबा जोंनि दानाय दानाय लुनायखौ गोबाङानो। दिनै मेचनजोंबो दानानै दिनै गोबां मानसियानो रां खामायबाय। आरो जोंबा जोंनि बे दानाय लुनाया ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों सोलिबोबाय थादोंमोन नाथाय दिनै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौ जोंङो गोदानै जोंङो दाफिननानै जोंङो गोदान जोंङो बिजनेस लाइनाव जों दिनै हरनो हाबाय। गोदोथ' जोंङो गाव गाय दा ओ माने फाननायानो खम जायोमोन गोदो गावगाय गाननो जोमनो आन्थालल'सो जोंङो। दानायखौ जों नुयोमोन जों दिनै मार्केट लेभेलावबो नाथाय जोंनि बे दानाय लुनाय आखाइ हारिमुवा दिनै जोंनि मा बे माने बियो फालांगि आयदायावबो दिनै बाहागो लाबाय बेफोरनि गेजेरजों जोंनि हारिया मोनसे जौगादों आरो माने एनेगद मोनसे आगानसे बारायनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो। मानोना जोंनिया। हारियाव दायो गोबां मानसियानो दिनै ओ दानाय लुनायावबो मखर दङ जायफोर उइभिं सेन्टार खुलिनानै होदों गोदोथ गाव गावनि नयावसो ओ हिसान थायोमोन नङा होमबा जायखौ जोङो आखाइजोंनो दानो हायोमोन। जेरै नयाव थानानैनो फालि गांसेखौ सानसेयावनो दानानै फोजोबोमोननो। गोदोनि मानसिफोरा नाथाय आथिखालावबो जेनेबा उइभिं सेन्टार खुलिबाय जाय सेन्टारजों गोबां जाय बिथांमोना जि दानो गोरां बिथांमोना बेयाव जि ओ दायैनि गावगायनि नखरनि सुंसनायनि खामानि रां आरजिनोबो बे बिथांमोना हायोमोन जाय नोंथाङा बेयाव जि दाबोना बिनि। नों हाजिरा हिसाबै नों मायबा मोनसे बेथन मोनोमोन आरो। नाथाय आथिखालावबो जोङो। नुबाय दं जेनेबा गोबां गभमेन्टयाबो ओ उइभिं सेन्टार खुलिनानै होदो। जायनि थाखाय गोबां गामि ओनसोलनिफ्राय थांनानै बेयाव जि दादों। आरो एसे जोंनि हारिमु। दानाय लुनाया एसे गोजौ फारसे जों दावगाबोनायखौ जोङो नुदों आरो। आरो दिनै जोंनि दानाय लुनाय आर'नाइखौ दिनै। गोबां भारनि गोबां जायगायावनो मानसिफोरा दिनै ओ गो गोदोनायाव लानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों जायनि थाखाय जों दिनै जोंनि आरनायाबो दिनै बेसेन गोसा जेरै नोंथाङाबो बुंलांखाबाय आंबो बुंखांबाय जि आइ टेक मोनबाय बे बेखायनो दिनै। ओ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो जोङो गोबां मार्केट लेभेलाव जोङो फानहरनो हानाय जाबाय आरो दिनै दिल्ली बायसयावबो आर'नाइ नांगौबा नों मोनगोन मुम्बाइ बायसियावबो नों आर'नाइ नांगौबा मोनगोन। जेखि जाया नों नोगोरावनो थाङा मानो नोङो मबेबा गलायाव नो आर'नाइ नागिरोबा नो जोंनि आर'नाइखौ मोनगोन आरो अब्ला बियो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां माने जोंनि रां फालांगिनि बेलायावबो जों मोनसे दावगानो हादों बेखौ जों नुहुरो। नोंथां ।
औ नोंथां।
औ। औ नोंथाङा ओ बोरैहाय जों फालांगियाव जोङो जौगानोबा बोरैहाय जानांगोन नोंथां? दा एसे बुंनानै होदो।
औ नोंथां हो ओ जोंनि ओ ओहोह संसार जानायनि बेलायाव जोंहा फालांगि खालामनाया जोबोरैनो गोनांथार जों फालांगि खालामोब्लासो एसे जोंनि संसार जानाय थांना थानाय जेरै फिसा फिसौ जोङो फोरोंनाय फेदेरनाय न'खर सामलायनाय बेफोरनि गेजेरजों जोंहाओ गोबांथार रां खरसा नांगौ जायो बेनि थाखायनो जोङो हारिमु आयदानि बिथिङाव जोंहा जेरै खाम सिफुं बानायनानैबो जों फालांगि खालामनो हायो। आरो बेजोंनो लोगोसे ओ जि दा दा जि दानाय लुनाय जेरै गामसा दख'ना आर'नाइ बेफोर खौ दानानैबो जोंहा फालांगि खालामनो हायो आथिखालाव जेरैबायदि ओ इन्दि खुन्दुं बा मुगा खुन्दुंनि जिनि बेसेना ओरैबायदि गोजौ लेभेलाव थांदों बेखौ जों सानहरोब्ला जोंहा थारैनो जि दानानैबो जोंहा ओ गावनि जिउखौ खुंनो हायो जि दाना फाननानैबो जोङो फालांगि खालामनानै गावनि जिउखौ जों गोजौ लेभेलसिम जोङो लांनो हायो नोंथां। आरो आथिखालाव जोंहा जेरै हारिमु बिथिं ओ खाम मोनसे खामावनो दिनै दाइन रोजासो जोङो मोननो हायो बेखौ बानायनानै जुदि जों फानोब्ला बेजों लोगोसे आथिखालाव जोंना गंगोना होनोब्लाथ' साफ्रोमबो आइजोफोरनि खर'आव जोङो लानायखौ नुनो मोनो जायफोर बिथांमोनहा हारिमु सिबियो बा मोसानाय मुसुरनाय बैफोर जेरै बैसागु फोरबोफ्राव साफ्रोमबो आइजोफोरनि खर' खर' जों गंगोनाखौ नुनो मोनो दा बे बिथिङै जों गंगोना खालामनानै जोङो फालांगि खालामनो हायोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो नोंथां जेरै गंसे सेरजानि बेसे नावबो जोंहा गोबांथार बेसेन गोसा दामनि ओ गोबांथार सुबुंफ्रानो बायो बेबायदिनो जोङो फालांगि बिथिङावहाय ओ जौगालांनो हायो नोंथां। दा बिदिब्ला जोंनि सावरायनायनि समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बिदिब्ला एसेखिनियावनो दोन्थ'नाय जाथोंसै नोंथां गोजोन्थों साबायफोर थाबाय ए ।